औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
अ आङो नै जिरायना दं नोंथां।
अ नोंथां आंबो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दा
अ नंगौ नामा
औ बेलासिनि मोनानि ओंखाम संनायनि रेडि खालामगासिनो बिनो मैगं सायगासिनो दं नोंथां
अ नोंथाङा मा मैगं संनो नागिरदों
ओरैनो आङो फानलु रोसि संनो थाखाय बे दहाय एसे मैगंबा बुथुमनानै दोननाय दंमोन बेखौनो बासिगासिनो आं दा एसे
औ ओमफ्राय नोंथाङा दा माबायदि माबोरै संगोन बानलु रोसिखौ
बानलु बिदैखौ ओरैनो जोंङो सिगांग्रो बे जेराव बानलु बिदैयाव मा मा नांगौ बिसोरखौ बुथुमनानै लारांगौ जायो दा बिनि थाखाय मैगंखौ गामिनि बे खाथि न खाथि खाथियाव मोननायफोरावनो जेसेबां मोनो बेसेबां आङो माखासे बुथुमनानै लानाय जादों दा बे बुम बुथुमनानै लानाय मैगंफ्रानो जाहैबाय जेरै जोग्लावरि दङ जारि दङ ओमफ्राय जोंहा फानलु फिसाबो नांगौ फानलु फिसाया ओरैनो मोजां देहानि थाखाय मोजां बियो फानलु गिदिरफोरखौ होयोब्ला बे देहानि थाखाय बारा मोजां नङा बांद्राय बुरजा जानो हाया जायो गेस्ट्रिकफ्रा जानायनि चान्स थायो फानलु गिदिरजों बेखायनो जोङो फानलु बे फिसा जेखौ जोङो बर'आव बानलुबोदोंोन होननानै बुङो बेखौनो होयो आरो दा बे बानलु बोरदोनखौबो आं दहाय बाजाराव थांनायाव लाबोफाखादों ओमफ्राय आङो बे नसुंङाव मोननाय मा माखासे मैगंफोर जेरै मानि मुनि गिदिर ओमफ्राय मानिमुनि फिसा बेफोरखौ लाबोनाय जादों नोंथां ओमफ्राय लोगोसे मग' दुन्दियाखौबो लाबोदों मग' दुन्दिया इसे ए लाबोदों जाय मैगंखौ ओंख्रिखौ गोथाव जाहोनायाव मदद खालामो बियो माने लोगोसे खमा रोदा जोंहा खमा रोदाखौबो होफानांगौ जायो बानलु बिदैयाव दा बैफोरखौ होजोबनानैसो जोङो मा मोनसे बानलु बिदैनि मुल्य मोननो हायो आरो दा लोगोसे आरो दंबावो जोंहा आं लाबोनाया हालदै दङ हालदै गोथां बे बेदरा बेखौ लाबोनाय जादों नोंथां आरो आ आङो फोथारसिम थांनानै माखासे खांसिसा खांसि साहा होनो बिबार गुफुर गुफुर जाय बेखौबो लाबोदों जायखौ जोङो ओरैनो ओ नर्मेलि जों एखमबा गुंग्रेबफोर बायबा गन्थंफोरनि बे थै ओंखारबा बे- -खौ सेबसननानै होयोबा बेजोंबो हामो आरो दा बुंनो थाङोब्ला बेबो मोनसे मुलि बेखौबो लाबोनाय जादों खानसिंसा होननायखौबो। ओमफ्राय मोनामदारि बिजौ बेखौबो गोरलैखौ होनांगौ जायो मोनामदारिनि बिजौ बेखौबो लाबोबाय आं लोगोसे जे मोना मोन गाम्बारि होनो बियो थास‌'बायदि बिलाइया ओरैनो बेखौबो लाबोदों ओमफ्राय बे मोन गाम्बारिया एसे बानलु बिदैखौ गोथाव गोदै खालामनो नागिरो बियो। गोदैस्रो जाहैयो आरो सिनिनि बायदि गोदै नङा। ओरैनो गोथावनि गोदै आरो बेखौ खालामो बे मोन गाम्बारिया दा बेजों लोगोसे आं लाबावदों। सनामुलि सनाफुलि रुपाफुलि देन- -था बेफोरखौ लाबोदों आरो बोग्रोन बो- -ग्रोनखौ नोंथाङा सिनाया जानो हागौना नोंथां। अ बोग्रोना ओरैनो थालाबायो बेफोरबो फोथारावनो थायो बा नसुंफ्रावबो गायनानै लानो हायो नोंथाङा बेखौ फिसा फिसा आरो बियो बे मानिमुनि बायदियानो थाङो ओरैनो जेनेरेलि बिदै माबाबा बिलाइफ्रा रोदाफ्रा बे मानि मुनिजों ए- -खेयानो ओमफ्राय बिलाइआ आरो बिनिफ्राय फिसा फिसासिनबाव जायो आरो
आथसा औ
लाबोदों आरो दिंखियानि रोदा लाबोदों निम बिलाइखौबो लाबोबाय निम बिलाइखौथ‌‌' जोङो बयबो मोनथिखागौ मुलि जाखा- -थालो होननानै। देहानि थाखाय मोजां एसे एसे एवनानै जायोब्ला बेजों बे जायनाखि सुगार बेमार
औ
लोगोसे जोङो आं लाबावदों फुदिना फुदिनाया आरो मोनसे गुन दङलायनो बेखौ होयोब्ला बा बेखौ जायोब्ला जोंहा बे जेनाखि खुगानि खौहाय मोनामनाय बा खुगाया सोरनाबा बा मोनामग्रा
उम
फुदिनाखौ होबा दा बे फुदिनाखौबो आं ओ बुथुमनानै लाबोनाय जादों नोंथां। लोगोसे उसुमै उसुमैखौबो होबाय। आरो हाइजें लाबाय। लोगोसे सामब्राम गुफुर जाब्रां सामब्राम गोजा बिसोरखौ गासैखौबो आं बुथुमनानै लाग्रोनाय जादों नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो जिरा गुरा देनाय दालचिनि इलाइसि बेफोरखौ हो लाबोबाय ओमफ्राय बेफोर खौ दा आं मोजाङै सुनानै लाबाय आरो दा सुनानै लानानै ओ आङो दाउ मासे दंखायो जोंहा बे दाउ -खौनो बुथारनाय जादों दा बे दाउजों फानलु बिदै फुदुंनोसै आरो दा दाउखौबो आङो मोजां गोद दानानै सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय दा जास्ट संनांसिगौल'ओरैनो नो ओम बेखौ जेरै जोङो ओंख्रि सङो बेबायदिनो एयाव थाव होआ मुवा एवगोन आङो। ओ थाव होलायनाय नङा संख्रि एसे हरग्रोनानै।
औ
बे बे दाउखौ एसे एवनानै लाग्रोगोन एवनानै लाग्रोनानै एसे खामफ्राम खामस्रो जाबाथाय बे मैगंखौ हरगोन मैगंखौ हरनानै एसे मैगंखौ आङो संनानै दोननानै ओ दसे एवग्रोनानै आरो दसे एवग्रोनानै ओमफ्राय
औ
आ दै होनानै दै होनानै खोबफबनानै दोनगोन। खोबफबनानै दोननानै बिनि उनाव। दसे थानानै आङो एरगोन आरो एरनानै ओ जिनाखि बेदरफोरखौ नायगोन बेदरफोरखौ नायनानै। ओ मोनबाथाय ओ दसे उनाव बेखौ जों।
ब्रैजि मिनित जिबा मिनिटसोनि उनाव आह बेखौ आं
औ
खांनाय बा साखिनानै संख्रि नां। दोंनाङाखै बेखौ साखिनानै खांगोन आरो बेखिनियानो नोंथां बेनि उनाव जों जों आरामसे जानो हाबाय दा नोंथाङालाय माथो ओंख्रि संनो नागिरदों।
अ जोंना नै नारजिजों अमा बेदरसो संनो लादों नागिरदों
अ नोंथां नारजिजों अमा बेदर। बेथ' बर'नि बिराद आंगो ओंख्रि नोंथाङा बेखौ खौ मोजाङैनो संनो रोंगोना नोंथां।
आंथ' बेखौ बारा मोजाङै रोङा
अ होमबाबो संनानै जानोसै आरोना नोंथां अ
संनायालाय सङो ओमबाबो एक्सपार्ट नङा आरो
औ जेबो नङा दे नोंथां जिखुनु गावबा गाव जानाय खौ एसेबाबो ओम बयबो खालामनानै जानो रोङो नं नङा ओमबा नोंथां।
औ
दा नोंलाय माबोरै संनो नागिरदों बेखौलाय बेनि हाबाफारिफ्रा माबोरै ला खालामगोन नोंलाय।
औ
फारियै आंनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ गिबियावनो जोङो नारजिखौ फाथोनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो। जों बेखौ बयबो मिथिगौ ओ फाथ फाथोखौ फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै। बेखौ जोङो फोराननाय जायो फोराननानै रानबाथाय जोङो बेखौनो नार। जि होननानै बुङो आरो जोङो ओमफ्राय बे नार्जि बिलाइखौ संनो थाखाय जोङो बेखौ गिबियावनो सोमनानै दोननाय जायो आरो।
बेखौ बियो जेन ओ गुरै जानाय बायदि। ओ आरो बिनि गोखाया जेन एसे खारनाय बायदि आरो बेखौ जोङो। गिबियावनो सोंमग्रोनानै लानाय जायो। ओमफ्राय बेखौ सोमखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै। लानाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ बेखौ जोङो अमा बेदरजों जायो जोङो ओ बेखौहाय जोङो सुखांनायनि उनावहाय ओ दै-दैयावहाय फुदुंनाय जायो आरो दै फुदुंनाय जायो ओमफ्राय दै फुदुंनानै बे खौ दै गोदौब्लाथाय जोङो बे नारजि सुनानै लानायखौ होसननाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावहाय जोङो गोदौनाय समावहाय जोङो खारैबो होनाय जायो ओ जेन बियो मोजांङै रुयनाय बायदि आरो गेब ब्लेनाय बायदि ओमफ्राय बेखौ जोंहायो सागंजों साग्लिनाय जायो आरो उनावहाय ओ बेयाव जोङो सं ख्रि संख्रिबो होफानाय जायो मोजाङै जेन। बियो गेब्लेनाय बायदि जों बेखौ साग्लिनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय फारसेथिं जोङो अमाजों संगोन नालाय ओ-ओ बाजारनिफ्राय लाबोनाय अमा बेदरफोरखौ जोङो मोजाङै ओ हानानै बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जायो ओम ओमफ्राय जोङो अमा बेदरखौहायो सारायावहाय
थाव सेरना ओ थावआव सामब्राम बानलु सेरनानै जोङो बेखौ मोजाङै एवदबनानै लानाय जायो ओमफ्राय एवदबनानै लानानै ओ जोङो बेखौ जेब्ला ए दबनाय जायो मोजाङै अब्ला बेयावहाय दै होनाय जायो ओमफ्राय
ओ दै होनानै बेखौ जोङो मोजाङै फोमोननानै लाग्रोनाय जायो जेनेबा मस्ला मस्लिखौबो जोङो होनाय जाखाबाय आरो एवनायावनो ओमफ्राय ओ बेखौ दै होनानै जोङो फोमोननानै लाग्रोसिगोन अमा बेदरखौ फारसेथिं फोमोननानै लानानै उनावहाय ओ बे नारजि-नारजि जोङो जायखौ जों सानानै लादोंमोन बे ओ नारजि साग्लिनाय खौ जोङो उनाव बेदरावहायो बेदरा मोनहां जाबाथाय बेयावहाय जोङो होसननाय जायो आरो नारजिखौहायो
ओ ओमफ्रायो ओ बेखौहाय जोङो मोजाङै एरनानै होनाय जायो जोङो दैखौ माने जखा लानानै होनाय जाखायो आरो नारजियावहाय बेसेबां नांगौ सिगाङावनो ओमफ्राय बेयावहाय मोदोमनायनि थाखाय जोङो ओमफ्राय ओ सामब्राम गुफुर हेरि बायदिफोरबो जोङो देनानै होनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो दसे बेखौहाय फोमोन बावनांगौ आरो नारजिजों अमा बेदरजों द से सम जोङो दोनबावनांगौ जायो बेखौ मोजाङै माने मो-मोदोम होनो थाखाय आरो मिलायहोनो थाखाय ओ ओ दसे समनि उनावनो बियो माने ओ जानो थाखाय रेडि जासिगोन आरो उनावहाय
अ नोंथाङा होमबाथ' बिराद गोथाव-गोथाव बेबायदिनो संनानै जायोना नोंथां
संनायाथ' आंना बिदिनो सङो मोनथिला आङो गोथाव जागोन ना जाया जिखुनु आङो बिदिनो संनानै जायो आरो मानसिफोरा जोबोर गोथाव-गोथाव सं नानै जायै जानो हागौ खिन्थु आंना बेबायदिनो आरो प्रसेसा औ
होमबाथ' औ नोंथाङा नारजिजों अमाजोंल' संदों आरो ना बेलेगबो संबावदों गुबुन ओंख्रि संदेरबावदों ना बेखौल' संगोन
दियोथ' बे दिनैनि थाखायथ' जोंना बेनो जाथ'बाय जेबो संनाय जाथ'नाय नंला आरो
अ।
बेजोंनो जोङो जानानै थासिगोन दिनैहाय ओमफ्राय नोंथांमोनालाय?
जोंनियाबो बे फानलु रोसिजोंथ' जों ओंखामखौ जानो हानाय नङा नालाय बेनिखायनो आङो दालि एसे संदेरदों दा औ बे दालिजों ओंखामखौ जानोसै ओमफ्राय फानलु रोसिखौ एसे बेबायदिनो लोंफानोसै आरो बेजों जाहाथे गोसाखौबो ओ मिलायहोनो हायो जानायाव नङाब्ला फानलु रोसिजोंनो ओंखाम जानांगौ जायोब्ला बा बानलु बिदैजोंनो ओंखाम जानांगौ जायोब्ला गोसाया बांद्राय जानानै हयथ' जों ओंखामखौ जानो हानाय नङाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो गुबुन मोनसे ओंख्रि संदेरबावनाय जादों आरो लोगोसे लाइ भाजाबो लादों लाइ भाजा खालामदेरदों आरो।
ओम।
ओ दहय एसे लाबोजादोंमोन मुथानैसो लाबोदोंमोन बेखौनो
आतसा आतसा औ औ।
नोंथां